ओ खोनादों
अ नोंथां खोनादों। नोंथाङा बिजिमोन नामा एसे।
बिजिथ' नङा ओरैनो दं दायो नै।
बिजि नंङाबा मोनसे खोथाखौ सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आङो।
औ औ हागोन सावरायनो।
दा जोंनि दा एनभाइरमेन्टआ मिथिंगा होनना बुङो दा बेनि खारसै आरो एसे गुसुङै सावरायनो होननानै। दा जेसेबां जोंनि बे मिथिंगायाव जे पलुसन जागासिनो ना एखे जायगाफ्रा लेथ्रा जाजोबनानै बेमार आजार जोंनाव जा सावदों गथ' गथाय गथ' गथायल' नंङा गिदिरफ्राबो गिदिर गिदिरफ्राबो दा बेफोरनि मोनसे उफाय दं नामा। मा होननासो मिथियोबा नोंथाङा एसे खोन
औ औ हागोन हागोन।
ओ बे जोंनि ओनसो सोलाव ओ बेबायदिनो गोबां माने लेथ्रानि थाखाय जायो आरोना बेफोर।
उम नंगौ।
जोंनि बे थासारिया गोबां माने गोदोनिफ्राय लानानै ओ दासिम बे जोंनि मिथिंगा एबा इनभाइरनमेन्टआ गोबां सोलायबोबाय आरोना ओ गोदोहायथ' बेबायदि गैयामोन जों नुनो नुनो मोनामोन। ओ जोंनि बे दानि सोलिबाय थानाय ओ एबा जेनेरेसन एबा थासारिखौ जों नायोब्ला गोबां बिदिनो गाज्रि रोखोमै जों खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोंनि थासारिया गारज्रि जायो होनोब्ला गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर फेक्टरिस एबा बेबायदिनो गारि मथर सालायनायनि ओ पेट्रल सावगारनायनि जाहोनै जोंनि बे इनभरनमेन्ट एबा मिथिंगायारि ओ आबहावाया गारजि जालाङो। हमदों। आरो बेबायदिनो गोबां प्लास्टिक एबा मेथाइ जानानै बेफोर गारनायनि जाहोनै गोबां बेदिनो दै अखा हानायनि जाहोनै बेबायदि दै जमा जानानै बेफोरनि थाखायनो गोबां थाम्फैफोरा सोमजिनानै ओ जोंनि मानसिफोरनि ओ देहाफोरखौ एबा खहा खालामदों। गोबां ओ सुबुंफ्रानो ओ बे बे थासारियाव ओ सोलिबोनाय बोलाय सोलिबोनायाव गोबां ओ बेमार आजारजों साग्लोबनानै ओ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो गोबां बे ओ जोंनि बे गासिबो हालामफ्रावनो बेबायदिनो जों थासा थासारिखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ
बेबायदि पेक्टरिस्टफोर एबा बाइकफोर गैयामोन गोदोहाय मो मोजाङै जोंङो सोलिबोनो हायोमोन दानि सोलिबाय थानाय समाव गोबां जोंनि थाखाय ओ गिथावथाव माने जानानै फैबाय गोबां जोंनि ओ बेबायदिनो दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनै बो बेबायदिनो जोंनि ओ देहाफ्रा बेबायदिनो साग्लोबलांनो हमबाय गरमजों बेबायदिनो गोबां माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोंनि सुबुं एबा माहारिफ्रा सोलिनानै दङ दायो गोदोनि दिनावथ' गोबां बेबायदिनो ओ जों मोजांखौ जों नुनो मोनोमोन दानि बे सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां बेबायदिनो गरमबो जालांनो हमबाय। दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनै बेबायदिनो गोबां माने जोंनि दंफां लाइफांफ्रा खम जालांनो हमबाय गोदोहायथ' गोबां बेबायदिनो ओ मोजाङै जों सोलिबोनो हादों आबै आबौनि ओ जेनेरेसनाव जों दायो नायोब्ला गोबां ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय औ बेबायदिनो जोंनि थाखाय मोजांबो जादों फारसे बाट जोंनि थाखाय जोबोद ओ खहा होनोब्ला गोबां बिबादिनो फेक्टरिस ओ दंफां लाइफां दानफायनाय गारि सालायनाय एबा पेट्रलनि उखुन्दै गनाय बेफोरो जोंनि इनभारनमेन्ट एबा मिथिंगायारिखौ जों गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों।
दा होमबाथ' मा होनो बिखौ होमबा फोसाबनो थाखाय जों मा खालामनांगोन दंफांफोर गायबा जागोन ना जाया दंफां लाइफां गायनानै एबा हमनानै ला मोन से जायगायाव जोंथ' थायो नालाय मोनसे ससायट थियावहाय होमबा बेफो फोरावहाय जोंङो गारनानै उम मोनसे दोननो थाखाय मोनसे सुबिदा डास्टबिन जेरैबो दोननानै जोङो रिसाइकेल खालामलायलायनानै ना साफा खालामफिननो हानाय। ना बेफोरजों जागोनबायदि नुदों ना नुवा खै नोंथांङालाय?
ओ नुदों नुनायाथ' गोबां जों बेबायदि होबथानो थाखायथ' जों गोबां ओ जायगाफोरखौ जों फोसाबनांगोन। जोङो जेनेबा मिस इउस कामनाङा। जेनेबा जों बेबादि जाला जाना लोंनानै जोङो ओ गारलाबायनाङा जों प्लास्टिक फोर कौ एबा ब थलफोरखौ जों ओ एबा मोनसे जायगायाव जों जमा खालामनानै जोङो बेखौ मोजाङै ओ सावनानै जोङो माबायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां। जोंनि बे इन अब्लासो जोंनि बे मिथिंगारिया मोजाङै थागोन आरो जागाखौ मोजां लाखियोब्लासो जोंनि देहाफोराबो ओ मोजाङै जागोन जोंनि न'फोराबो साफा जायो जोङो ओ जानानै लोंनानै जों गारलाबायोब्ला जोंनि थाखायनो जोबोद खहा गोनां।
औ नोंगौ नोंथां।
थाम्फैफोर एबा गोबां बेबदिनो एम्फौ एनला जानानै ओ मानसिनि देहाफोरखौ खहा खालामो एबा जोंनि मानसिनि देहा फोराव गोबां बेमार आजार फैयो बेफोर लेथ्राफोरनि थाखाय गोबां जों नुनो मोनो ओ गोबां सुबुंफोरानो बेबायदिनो जानानै लोंनानै लामाफोराव गारलांनाय गोबां बेबायदिनि थाखायनो बेमार आजारफ्रा जोंना दायो सोमजि नायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना दानि सोलिबाय थानाय ओ एबा थासारियाव। ओ नोंथाङाबो औ।
बुं दे नोंथां।
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा एबा माबायदि खालामब्ला मोजां जागोन एबा जोंनि इनभरनमेन्टआ गोदोनिफ्राय लानानै दायो माबायदि ओ थासारिया सोलिबाय दं बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
एथ'बां गोरों गोरा मानसि नोङा होमबाबो आं गावनि एसे मो मिथिनायखौ खोन्थानो फोरमायनो लुबैदों नोंथांनो‌। दा बुंनो थाङोबा नैबे गालाय गुजाय जानाय ना? जाबोर जाब्रा लेथ्रा जोंनाव। बेमार आजार जाहोनाय बेफोर भुला जोंनिनो। नोंखागौ बे जोंनिनो जों मान सि हाब मानसि हारिनिसो। दा बेफोरो जा दों होनबा नों आंनि मावनायजोंसो जादों। दा बुं ओइ इखौ जों। फोसाबनो होनोबा बोरै फोसाबनो दा जोंनि साननायखौसो जों सोलायनो नाजानांगोन। दा जोंनि नों आंनि जे जे सानो जेरै दा नोंथाङाथ' बुंदों दा मोन्थिदों आंनो फोरमायदों। दा नोंथाङा बिदि साननाय बायदि गासिबो साननाय बायदिबा बे बुस्थुआ एसेबाबो साब सिन जालांगोन हमनो मोनदों आ जों होमबा बेफोरखौ जोङो दा जोङो गथ' गथ 'गथ'फोरा थाङो स्कुलाव ना सु कुलफ्राव बेफोरखौ फोरोंनो हमनांगौ मोनसे। दिसिप्लिनै ना नोंनि सा जायगा दा जों दायो हायाबाबो लासै लासै फैगोन फैगोन जनानै जेनेरेसननि मानसिफ्रा बे बुस्थुखौ साननानै माने मावगोन बेखौ नुहुरदों आरो आं एसे इडुकेसनाव जों फोराव बेखौ फोरोंबा। ओम।
औ।
आं आरो बेजों लोगोसे जों मानो होनबा बोदाब सोलायनो हमदों। दानि जुगावहाय दा अखाफ्रानो गैया खोथिया फोदों दै गैया दुब्लिाव बेफोरबो जादों बेबो जों मान से हारिनि मावनायसो दंफां लाय बिफां दाननाय ना फेक्ट'रिनो गारि गुरा सालायनाय बेफोर उखुन्दैजों गरम जादों बोथोर गरम जानांदों अखा गैया गिनाय मोनो सानखांनायफोरखौ फैगोन जुगावबो बिदि जाबा बोरै सोलिनानै थानो हागोन मानसि फोरा दा बेफोरखौनो माने स्कुल कलेज बेफोराव माने फोरों सोलोंथाइ होनो हानांगौ आरो गथ'फोरखौ दा नों आं जेन ओरै नोङो आंखौ बुंबाय बिदिनो गुबुङाबो स्कुलाव बेफोरखौ बुंनो हानांगोन गथ'फोरखौहाय आंनि साननाय बायदिबा बिदिमोन आरो। आरो दा नोंथाङासो मा सानो?
आंनि साननायाथ' मोजाङानो बेबायदिनो नोंथां होननाय बायदिनो। जों माने जों बयखौबो फोरोंनांलायगौ आरोना गिदिर जा उन्दै जा माने गावबागाव माने दिडिसिप्लिनखौ ओ जोङो खोन्थायोब्ला मोजां जागोन बयनोबो गिदिर जा उन्दै जा जों बयबो जेनेबा औ। जोंथ' जेनेबा जों गिदिरखौबो फोरोंनांगोन उन्दैखौबो फोरोंनांगोन गिदिराबो सोरबा मोनथिया जानो हागौ। उन्दैयाबो मिथिया जानो हागौ ओंखायनो जों माने जेसे सां हायो गावजों गाव माने फोरोंलायनांगौ आरो ना। ओ जोंनि ओ बे दिसिप्लिनखौ जों लाखियोब्लासो जोंनि बे इनभारनमेन्ट एबा जोंनि मि मिथिंगायारि आबहावाया मोजाङै थानो हागोन। जों बेबायदिनो इनभारनमेन्ट दे आवल' जोङो दं फां लाइफां गायालासि जों गोबां ओ माने सम फोरावबो जोङो दं-दंफां गायनांगौ जों जेरै दंफां फांसेगाय दानफायोब्ला। जोङो दस्ता एबा बेबाय बिदिनो फन्द्रथासो जों गायनांगोन। अब्लासो जोंनि ओ थासारिया एबा जोंनि मिथिंगायारिया आबहावाया मोजाङै ओ सोलिलांनो हागोन उनाव जेन जोंनि उन फैगोन जेनेरेसना मोजाङै जेनेबा सोलिलांनो हायो एबा बेबायदिनो गारजि ओ आबहावानिफ्राय जेनेबा होबथानो हानाय बायदि जोंनि जेनेबा उनाव फैनाय जेनेरेसनफ्रा मोजाङै सोलिलांनो हानाय बायदि जों जों बेफोर खामानिफोरखौ जों मावोब्ला मोजां जागोन आरोना नोंथां।
औ नंगो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बुंनाय खौहाय खोनानानै आंबो एसे सोलोंनो मोन बाय आ आंबो नोंथांनि बुंनायजों गुबुन खौबो फोरोंनो हासिगोन लासैनो जों बेखौ सुद्रायगोन नाजागोन ना।
औ औ औ औ औ नोंथां आंबो नोंजों सावरायनानै बेबायदि सुंद'यै औ दे होमबा नोंथां।